खुलुमबाय नोंथां
खोना दों नोंथां
औ मोजाङैनो खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों मोनदों
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आं ओरैनो जिरायनानै दं
औ आं नोंथांजों आमथिसुवा आरो जोंनि बे मोनसे फोरबो काति फोरबोनि सोमोनदै एसे सुंदुङै फोरमायनो सानदोंमोन बा सावराय नो सांदोंमोन नोंथाङा सम दङब्ला सावराय जागोन दा
हागोन नोंथां
औ दे बिदिब्ला आं सावरायलांनोसै बे आमथिसुवा होनना बुङोब्ला बे जोंनि जे फोरबो आमथिसुवा बेहाय जोंनाहाय मा होनो जेबो रंजाथाइ फोरबो खुंनाय जाया आरो जोंना फोरबो सानखौल फालिनाय जायो थेवब्लाायबो बिखौ जोङो फोरबो फालि सानखौ फालिनाय जायोब्ला बा मोनसे रंजाथाइ फोरबो नङाब्लाबो जों सुबुं माहारिया जों हारिनि बर हारि सुबुंफोराहाय जों बेखौ मोनथिनानै थानाया जोबोर गोनांथार जोंना बेखौ जोङो फालिनाय जायो गोथारैनो जेरैहाय बरफोरा आमथिसुवा खालि बुहुमखौ सुवा जानाय जायो होननानै फोथायनाय जायो आरो बेनिफ्राय बेखायनो बेफोर बेवहाय जोंना हा जावनाय हालेवनाय बिफां लाइफां दाननाय बिफाङाव गाखोनाय बा बाख्रियाव गाखोनाय जोंना हाबाखौ मावा आरो मानो होनना बुङोब्ला बे सनावहाय जोंना सुवा जायो होनना फोथायनाय दङ नालाय लोगोसेनो थिसुवा फैनायनि सिगां बरफोरा जोंना गोजौआव दैखांनानै दोननाय माइज्लिखौ गाहायाव बोख्लायनानै दोनो आरो लोगोसेनो गोजौआव दैखांना दोनोबब्ला जोलैनि बेगरा गला जायो होनना जोंना बरफोरा फोथायो आरो लोगोसे खाथिसुवाखलि जोंना बिफां लाइफां दानोब्ला लायनो बिफां एबा हाग्राया जाख थांनो रोङा होननानैबो मोनसे बर हारिनि गेजेराव फोथायनाय दङ आरो बेनिखायनो जोंना गोनां नङि हाग्रा बिफां लाइफां बेन्दो बेन्लाखौ बे सानावहाय एव एवस्रांनानैसो लायो आरो साफ्रोमबो सुबुंफोरानो एवस्रांना लानायखौ जों नुनो मोनो लोगोसेनो आमथिसुवाखौ जोंना स्नि सानसिम फालिनाय जायो बे स्नि सानावबो फोरा जोंना नखर नखर हाबलायनानै थाइजौ खान्थाल फिथाइ सामथाइ फिथाइ जालायो आरो बेनो जोंनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो नङाबाबो जों रंजालु फोरबोखौनो होननानै साननानै लाजायो जेरैहाय बे समावहाय जोंना फिथाइ सामथनि बोथोर जायो नालाय न गासैबो जमा जमा जोंनाहाय फिथाइ खान्थाल सामथायाइ जालायो बेखायनो जोङो रंजालु फोरबो होननानैबो जों सानना लानो हायो आरो बे जोंना स्नि साना लासै थायो नालाय बेनिनो जोंना जोबथा सानखालि न बां सिबग्रा हासिब हानि संग्राो दोख्लोगार नानै गोदान लाबोफिनो आरो जोंनाथ सुवा जाबाय होननानै फोथायो नालाय जाहाथे बेखौ गारबोनानै जोंना गोदानखौ लाबोफिनजोबनाय जायो आरो आरो न बांखौबो लिरस्रांजोबनो ओमफ्राय ह न'नि हि जोमैखौबो बेबो जोंना सुस्रांजोबनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंना बे फोरबोखौहाय जाय स्नि स्नि साना लासेै फालिनाय जायो बे फोरबोखौ बिदिनो जोंनाहाय उनाव बिदाय होनाय जायो आरो लोगोसे रंजाथाइ फोरबोआ जोंना मोनफा माहारियारि गोरोबथाय दानायावबो ह हेफाजाब होयो बेयो जोङो बर हारियावहाय बेखौ गाजा गोमजायै फालियाबो जों बेखौ मिथिना थायो थानाया जोंनि थाखाय गोनांथार आरो नोंथां दा आं नोंथांजों खाति फोरबोनि सोमोन्दै एसे फोरमायना दा जोंना काति फोरबोआ आसिन दाननि जोब खाालि सानखौ काति फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो आरो बे आसिन कान्ति दानाव जोंना माइ दुब्लिफोरा सोमखोर सोमखोर जायो नालाय बे सोमखोर सोमखोर महर लानानै माइया ज जेराव थलायनानै थायो बे थर लोखि दुब्लिनि लोखि महरै बरनि आबादारि समाजाव ह्थायनाय हानानै बेनिफ्राय बै समफोरा जोंना सनानि गाब लाना गावनि न'खरनि लोगोसे समाज आरो हादोर गोख्रों खालामना दिखांनायनि गोसो थुलुंगाना खाथि फोरबोआवहाय बिमा लोखिखौ खुलुमनाय जायो आरो जों जेरावहाय जोंना माइफोराहाय सोमखोर सोम बे माइआ जोंना जेब्ला गोमोहां महर लायो अब्ला जोंना सना गाबनि रखम जाबायो जेथिबो जोङो बेफोरबायदि माइनि फोथारखौ जोङो नुनानै ओ गोजोन्नायथ' मोनखायो लोगोसे बेहायनो जोंना बिमा लोखि खुलुमनाय जायो आरो बे थरायनाय माइ दुब्लिया जोंना खैफोद आफोदनिफ्राय बारगनायनि थाखाय बा बर' आबादारिफोरा काथि फोरबो लोकिखौ आर'ज गाबो आरो लोखिखौहाय बे सानाव जोंना मोनाबिलियाव जों मा खालामनाय जायो सियाल गाबनायनि सिगांनो माइ दुब्लि आरो मैगं थाइगं बारियाव बा गलियाव आरो खायफा बाख्रियावबो लोगोसे बाथियावबो बाथौ बो जोंना गासा सावनाय जायो आरो लोगोसे आबादारिफोरा अबंलावरि नि खाथियावहाय आर'ज गाबो जे एम्फौ एनलानिफ्राय आबाद मावनायफोरा मोजां मोजाङै थांनानै थाथों होननानै ओ अबंलावरिनियाव आरज गाबनाय जायो आरो मानो होमबा एमफौ एनला याथ' जोंना आबादखौ गाज्रि खालामजोबो नालाय बिनिखायनो इसोरनाव जाहाथे मोजाङै थायो एम्फौ एनलानिफ्राय जाहाथे एम्फौ एनला जाहाथे गाज्रि खालामा बेनि सायावनो अबंलावरिनिसिम आर'ज गाबनाय जायो आरो लोगोसे बै सानावनो जोंना गोदानै गायनाय थुलुंसि बिफाङावबो जेवारि बाथि साथि सावनानै फोरोंनाय जायो आरो लोगोसे अराव एम्फौ एनलाया माने जोंना बिगियाननियारिनि बिथिङाव जों साननो थाङोब्लाबो फालिया नङा होमबा दा बेफोरबायदिनो जोंना बे फोथायनायखौ लानानैनो लोगोसे जोंनि दाथ' बिगियानारि थिं ओ बिगियानारि बिथिङाव जोंना जेब्ला जौगायाखैमोन अब्लाबो बेखौ जों मोनसे फोथायनाय ला लानानैनो ओ गासाखौ सावनाय जाखायोमोन आरो गोदो गोदायनिफ्राय जायखौ खौ जोंना लोगोसे रंजानाय बा सोरांनि रंजानाय फोरबोबो होननानै बुंनाय जायो आरो बेवहाय जोंना जानाय लोंनाय मुखुब जाया सानखालि जोंना आबादारिफोरनि न'वाव ओ जेबो जाथाव लोंथाव बिदि मुवा थाया आरो जेराव जों गुबुन फोरबोफोराव जानाय लोंनाय जों बेखौहाय जोङो गाजा गोमजा बारग' होयो नाथाय बे फोरबोआवहाय जोंनो बेखिनि नेमखौ खालामनानैनो जों बारग' होनाय जायो आरो दा आं नोंथांनिसिम बेखिनिखौनो फोरमायनानै आंनि बे फोरमायथिखौ फोजोबबाय नोंथाङा आंनो माबाफोर फोरमाय सानदों नामा नोंथां? खोनादोंना नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों।
ए नोंथाङा माबा फोरमायनो सानदों नामा?
अ नोंथां आंबो माने जोंनि बर' हारिनि मानो मैहुर खालामनाय बेनि सोमोन्दै माने फोरमायनो सानदों।
ए नोंथां
मानो बर'फोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो मानो मैहुर खालामनानै जानो जाबोदों एबा जानो रोङो आरो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो मा मैहुरखौ गोदोनि सुबुंफोराथ' मा होनो सोदोमस्रि गोयै
बा न' बां लुनानै थानो रोङै समाव बे समाव संनानै जानो रोङामोन जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामनानै जायोमोन। बेबायदि मोनबोदों आरो थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो मा होनो मैहुर खालामनाय हुदा दं आरो मैहुर खालामनायाबो बर'फोरनि मोनसे मा नो गोदो गोदायनिफ्रायनो मा होनो बेबायदिनो मैहुर खालामनानै जा- ग्रा हुदा दङ बेयाव जोङो सिगां मैहुर खालामनो थांनायनि सिगां जोङो हाग्रानि मोदाय थारमाने जिब जुनार हाबो बिगोमा थायो नालाय बेखायनो जोङो माने बर'फोरा मा होनो हाग्रानि जोमोन जोला एबा जोमोन बुरै मुंनि जिब जुनारनो मा होनो बावग्रोनाय जायोमोन आरो बे मोदायानो मा होनो मोसा लख्रा ख्रा मुफुर मैदेर बायदि जिब जुनारफोरखौ बेङो नो आरो बिसोरनो बावोब्ला मा होनो मैहुरखौ मोनबोयो आरो हाग्रायाव मानसिया मा नो मैहुर खालामनो थांनाय समाव मानसिफोरा मा नो जुनारफोरजों जेबो खहा खा- खालामा आरो बैसोर हाग्रानि बें बिगोमाफोरनो मा होनो फुजा होयोब्ल नो खेराइ फुजा आरो गारजा फुजायावबो बर'फोरा बिसोरनो मासि दोन मासि दोनखायो आरो बावो थारमानिे फुजा होखायो आलादा दायै बिसोरनि गिबि सानाव मानो सिखाराव ओंखारोब्ला मैहुर खालामनो थांजेनोब्ला बर'फोरा जोमोन जोला आरो जोमोन बुरैखौ मा नो फुजा होनानै दाउज्ला मासे मानिनानै मा नो मैहुराव ओंखारो नो आरो मैहुराव थांनानै बैफोरखौ मोनबोयोब्ला मा होनो मैुहुरखौ मोनबोयोब्ला मानो जुनारनि बिखा थै मोदोम मा नो संनानै बै जोमोन जोला आरो जोमोन बुरैनो मा नो बावोमो- मोननो। जाहाथे माने खोथा होखानाय बायदियै बर'फ्रा बैसिनो मा नो बाउनानै आरो उननि समावबो मा नो जिब जुनार मोनबोयो एबा जिब जुनारफोरजों जेबो खहा खालाम जाया बेफोरबायदि माबा होनानै आरो फोथायनाय होना- नै जोङो बर'फोरा जे सानानैबो मैहुर खालामो एबा बोरला थिरजों गावनानैबो सिलायजों गाव गावनानैबो मा होनो मैहुर खालामो आरो सिलायजों गावनानै मैहुर खालामग्रा मानसिखौ मा होनो फलान होननानैबो बुङो आरो आरो मैहुर खालामनो खालामनायनि सिगां मा होनो मानसिफोरा जिब जुनारनि खि आगान बे - फोरखौ नायनानै मैहुर खालामनायखौ जोङो मानो गोदो गोदायनि मैहुर बेफोरबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो मुहुर खालामनाय हुदा दङ' आरो जिब जुनारनि आगान एबा खिखौ नायनानै बेबायदिनो जोङो मा होनो मैहुर खालामनायावबो जे सानानै मैहुर खालामनायाव मा होनो सा जिनिफ्राय नैजिनि बांसिन मानसिफोरा ज' खौसेयै थांनानै मानो जे सादिंनानै मैफोर आरो जुनारफोरखौ फोनांनाय जायो होननानै बुंदों थारमाने ज' ज'यै थांनाय जायो आरो बेबायदिनो गोदो गोदाय बर'फोरा मै अमा मोसा सिखार खालामग्रा जेरै उदाल बि- गुरनि दुरुंजों खायोमोननो आरो अदाल बिगुरनि दुरुंङा गोरा जायोमोनो उनाव फाथो दुरुंजों बानायबोदों जेखौ सनिबार एबा मंगलबार बे मोननै बा- रायावल' बे माबाखौ खायोमोन नो आरो मोननैबो बारायखालि फोजोबनायनिबो नेम दंमोननो बै दुरुं खानायनि नेमफो- रा मा होनो जोमोन जुला आरो जोमोन बुरैनो जौ दाबखा आरो दाउस्ला मासे मानिखानानै दोनग्रोनाय जायो होननानै बुंदों। बेयावनो जेयाव फोनांनानै मैहुर खालामनायाव जोंङो मोनब्रै दल जानानै थायो। बेयाव जोंङो बिसोरखौ होननानै बुंङो बेवालि बेंग्रा सं एबा सिङाव हाबग्रा थारमाने हाग्रा सिङाव हाबग्रा आरो जेेलनानै थाग्रा दं दानग्रा बिसोर मोनब्रै हानजा जानानै थायो आरो सं दान मानसिफोरा हाग्रानि बबे जायगायाव एबा मै मिथिनो जानांला बे साखोन जायगायाव अमा मै हाबबाय थानायनि आगानसिन दंङो गैयि बेखौबो सिनायनो हानांगोन आगाननि सिना गोजाम ना गोदान थारमाने बे जुनारा दाबावैसो दंङो अना बेनिफ्राय गोबावखासै बिनिफ्राय थांनाया बेफोरबायदिखौ आरो खि फोरखौ नायोब्ला खि गोदाना गोजाम खिया गोदान ना गोजाम बेखौ नायग्रनाय जायो बेबायदि फारथामथिं बेंनो होनानै फारसेथिं जेसे थेनानै थायोमोन आरो मोनब्रै हानजाया बेरा बेंनानै थाग्रा मानसिखौ म बावालि होननानै बेवरि बेंग्रा होननानै बुंङो आरो बिसोरखौ
औ
बे बेबायदिनो फारसेनिफ्राय होबोनानै जेखौ उन उन सिंजाय माने दस्राथिं थायो आरो थाखोमायो जे सा जे लानानै थाग्राफोर ओमफ्राय बेनि उनाव मानो माखासे फोर दावराव जायो आरो मैफोरखौ खौ जिब जुनारफोरखौ हुरनो होख्रावो बेबायदिनो माने जिब जुनारा जे हख्रावदों बेनि उथा फारसे खार खारबोनानै जेब्ला जे सानानै